हेलौ'।
हेलौ'।
औ खुलुमबाय। हेलौ' ओ दा मा टपिकनि सोमोन्दै रायलायनो सानदोंमोन जोङो?
बैसागु।
औ दे होमबा बैसागुनि सोमोन्दै रायज्लायलांनोसै। दां एसे बैसागुनि सोमोन्दै बुंफोरना होनो सानदों।
औ।
गु होनोब्ला मानो बैसागुआ ओ बर'फोरनि मोनसे जोबोर बर'फोरनिल' नङा आसामनिनो मोनसे रंजाथाइनि फोरबो। जेराव जोङो गोदान बोसोरखौ बरायनाय जायो बैसागुआ जोंनि गो-गोदान बोसोर। जाय माने जेराव जेनेबा गोजाम बोसोरा थांनानै गोदान बोसोरखौ बरायनायनि थाखाय जोङो बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायो। बे समाव माने अखा बांखा बारहुंखा बिदि फैयो
औ।
खा गोलै एकदम मेसेंनि उनाव गिबि खेब अखा बांखा गोलैनायनि उनाव जेनेबा बिफां लाइफांफोरा ओ माने गोदान बिलाइ रोदोमो मिथिंगाया सोमखोर नायनो समायना जायो थह' बेवहाय जोङो गोदान बोसोर बैसागुखौ फालिनाय जायो आरोना। थ' बिदिनो जेनेबा बे बोथोरा बैसागु बो थोर आरो बे गिबि माहाखौ बैसागु माहाबो बुङो जोङो। थ' बेवहाय जोंना माने रंजायो आरोना बेे गोदान बोसोरखौ बरायनायनि मुङाव जेने बा जोङो आफा इसोरनि सेराव माने जाय जि इसोरखौ फुजिया मानो बेनि सेराव जेनेबा आर'ज गाबो बेनि उनाव जेनेबा आर'ज गाबखांनायनि उनाव जोङो मोसायो रंजायो बिदिनो गोदान बोसोरखौ। बरायनाय जायो आरो बैसागु बोथोराव। आरोबाव नोंथाङा माबा फोरमायनो सानदोंना बैसागुनि सोमोन्दै।
औ। फोरमाय जायो।
बुंलाय।
बैसागु होनोब्ला जों जोंनि आंगो बैसागु फोरबोखौ मोनथाम फालियो मोनथाम बैसागु बर'फोराहाय। गुबुननिखौथ' मिथि बर'फोराहाय बैसागुखौ मोनथाम फालिनाय जायो। थाम बाहागोआव जेरै रंजालि बैसागु आरो मागो बैसागो आरो मोनसेया जाहैबाय कारति किति गासाखौ कातिक बैसागु बुङो जोङो। जेरै थि गासाखौहाय खा थि अखाफोराव जोङो ओ बुध प्रसाद होनानै बाउनानै फालिनाय जायो। बैसागुआ जोंनि थाखाय जोबोर गिदिर फोरबो नङा होमबा।
नोंगौ
बैसागुआ जोंनि थाखाय जोबोर गिदिर फोरबो बैसागुआ जोंना सिगांग्रो मोसौ बैसागु जाग्रोयो मोसौ बैसागु मोसौ बैसागुनिफ्राय लानानै मानसि बैसागोसिम फोजोबहैयो बेखौनो जोंना गोबां गोलाव बेसेबा गोलाव ओ
समसिम
हा
जोबोर गोलाव समसिम फालिबाय थायो
औ गोदोनिफ्राय लानानै दासिमबो फालिगासिनो नाथाय बैसागु बोथोरा गोदो जेबायदि गाजा गोमजायै जायोमोन दानि जुगाव गाजा गोमजायै जानाय बायदि मोनासां गोजोननाय गैया
औ नंगौ
बेखौनो आं फोरमायनो सानो आरो ओमफफ्राय आरो बैसागु होनना बुंङोब्लाथ' जों बर'फोरा देलाय मालाय बैसागुनि से थारिखनिफ्रायनो मोसानायखौ जागायजेनो
औ
बैसागु होननानै बुंब्ला बैसागोनि से थारिखाव जोङो ओ गोदान गोदान गानै जोमै गिदिर गोलावनिफ्राय जोङो बोर लायो उन्दैया गिदिरखौ खुलुमनानै गिदिरा उन्दैखौ बोर होयो बेफोरबायदि खौ नुनो मोनो उन्दै सिगांनिफ्रायनो दाहालागै बेफोरखौ जाफालिबाय थानायखौ नुयो आरो दाब दाब जायगायाव दाब दाब जायगायाव नाथाय नुनो थांलिया गोमालांबाय बावगारलांनो हम्बाइ उन्दैफोरा गिदिरफोरखौ माबायदि मान हो होनांगौ बेफोरखौबो नुनो थांलिया दायो गोदोनि बायदि मान होनाय खौ बारा नुलिया गिदिरजोंसो समान समान गथफोराबो रायलायनो हमो माबायदि मान लायो बेफोरखौबो मिथिया नाथाय जोङो बैसागुखौ जों रायलायदों नालाय दायो बैसागुनि बागै रायलायनोसै नङा होमबा बैसागु होनबा जोङो बैसागुआ बैसागुआव जों रंजायो बाजायो मेथाइ खनो नाथाय दानि जुगाव बैसागु मोसानायावबो थरखा ओ खाम जथा सिफुं बेफोरबायदि गंगोनाफोरखौ लानानै मोसानायखौ बारा नुनो थांलिया बांसिन जायगायावनो बांसिनानो बे बक ओ इलेक्ट्रिनि बाहायनाय बेफोरावखौसो लानानै गान दामनानै बेफोराव ओ मोसानायखौ नुनो मोनो बांसिनानो दाब दाब जायगायाव बेफोरबायदि सोलायलांनायखौ नुनो मोनदों नाथाय बि फोरखौ आङो माने मोजां साबजानाय मोनाखै खै आरो नोंथाङा माबाय मााबायदि मोनो बेफोर बेनि सायाव मा बुंनो सानो
माने बेयो जेनेबा साबजानाय साबजायै माने बिदि जाहैयो माने दानि जुगाव मानसिफोरा माने सोलोंलांनो हायासै आरोना जेनेबा बिसोरो जाहा जानांगौ बिसोर सोरो गुबुन खामानियाव मुखुबमोन बेनि थाखाय खाम दामनो सोलोंनो हादिया सिफुं दामनो सोलोंनो हादिया दा नाथाय बिसोरो रंजाथारनो जेनेबा बोथोरनि थ' मानो बिदि दामनानै मोसानाय जायो आरोना माने बेयो मोजां जे जोङो गोदोनि मा गोदोनिफ्राय फालि बोनाय नेमखान्थिफोरखौ जोङो दासिमबो फालिबाय थानाया मोजां जेनेबा खाम खाम दामनायनि खामनि सोदोबनि रिंनाया आ गोबां बेलेग जायो जोङो देग दामनायनि बक्स दामनायनि बेनिख्रु जेनेबा रेकर्ड खालामखानाय मेथाइ दामनायनिख्रुइ जेनेबा जोङो गावनो दामनानै मोसाग्रो दामनानै मोसानाय सिफुंनि रिंनाय बेफोरो माने एसे आलादा जायो आरोना माने मोजांसिन खोनायो आरो जेनेबा बे थ' जाबाय बेनि उनाव मा ओ होनो बेनो आरोना जेनेबा दानि सुबुंफोरा एसेबां जेनेबा खाम दामनाय सिफुं सुनायफोराव माने गोसो होआखै बेनिखायनो जेनेबा बिदि ओ मेथाइ दामनानै मोसानांगौ जादों आरोना थ' बेदिनो सोरबा दाबो नुयो नुनाया गोबाङैनो जेनेबा गामि गामि खाम सिफुं थायो बैसागुआव खेबसे ओंखार बा माने दामो बिदिनो आरो जेनेबा आङो मो मोसौ बैसागुनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायनो सानदोंमोन आरो
औ फोरमाय जायो
अ थ' मोसौ बैसागुआव जेनेबा बैसागुनि सानसे सिगां बैसागुनि से खालनि जेन सैथो दाननि
जोप्ता सानखालि
बे मोसौ बैसागुखौ फालियो बे मोसौ बैसागुआव माने मोसौखौ मोसौआ माने मोजाङै थांनानै थाथों बेनि थाखाय जेनेबा इसोरनि सेराव आरज गाबनानै बे मोसौखौ ओ माने मोसौखौ फुजा खालामनाय बादि जायो मोसौनि थाखाय रंजायो आरो आरोना थ' बेवहाय माने मोसौखौ औ बुंलाय?
औ मोसौ बैसागुआव होनदों मानसिनि जेबो माबा गैया मोसौनिल' खालि बैसागु जायो बेहाय मोसौफोरखौहाय देलाय होनोनानै फुङावनो लाव फान्थाव बायदिसिना ना हानानैहाय दिगलि थि बायदि ओ लाबोनानै दें बिलाइ बिदिनो न'फोरखौ फोथारनानै ओ लिरस्रां सानसे सि सिगां खालामनानै मोसौफोरखौ देलायहां देलायहोनानै मोसौखौ थुखैनाय जायो थुखैनानै मोसौखौ बिदिन खालि बिसोरनि थाखाय सारान हगारनानै होयो मोसौखौहाय खानाय जाया बिदि बे दिनखालिहाय
ओमफ्राय आरो खा माने मोनायाव खानाय जायो खोमा माने थ आं माने मोनायाव माने
साखि सावनानैहाय औ गोदान फागा हा लाबोनानै हा फुराना फागाखौहाय मा गारनाय जायो आरो बिसोरनो गोदान हागा लाबोनानै गानहोनाय जायो आरोना मोनायाव साखि सावनानै
औ बेनिफ्राय आरो ओ रंजालि बेनि अखा नायैनिफ्राय रंजालि बैसागु फालियो जेनेबा गोदो गोदाय नुदोंमोन आङो माने खोनादोंमोन आरोना रंजालि बैसा गुखौ औ माने से माहायालागै फालियोमोन माने गासै बैसागु माहाखौनो बैसागु माने फालियोमोन बिदि माने मोनसे गामिनि मोसाग्राय हानजाया मान माने ओ बेनिफ्राय जेनेबा गावसोर गामियाव मोसानायनि अनगाबो गुबुन गामि गामि दावबायथिं दावबायथिं मोसायोमोन से माहायालागै बिदि खोनादोंमोन ओमफाय आरो ओ जेनेबा दासिम फैयै फैयै स्नि सान फालिनाय जाबाय आरो ना बैस औ - औ मेन जानायाथ जेनेबा बिदिनो ओ से खालारनि उनाव जेनेबा खाननै सानथाम मोसानानै बिदियावनो जोबनाय खम जाया नाथाय दानि समाव जेनेबा स्नि बैसागोनि स्नि खालारसिमहालागै बैसागु फालिनाय जायो आरो बिदिनो जेनेबा जेनेबा जों बरफोरा बिदि मोसानाय रंजानाय बिदि फालिबा बिदिनो आसामाव थानाय गुबुन गुबुन हारिफोराबो माने बैसागु फोरबोखौ फालियो आ रोना बेलेग बेलेग महरै बिदिनो जेनेबा बेलेग हारिफोरा गुबुन जेनेबा बे रंजालि बैसानि गुुआवनो बिदिनो गुबुन गुबुन सानखो गुबुन गुबुन महरै फालियो आरो ना बिदिनो खायसे मा माने एसे बेलेग बेलेगै फालिनाय जायो आरोना गाव
औ औ गासिबनाबो गावबागाव खालामदों गावबा गाव सुबिदा बायदि गावबा गाव नेमखान्थि थानाय बायदि फालियो।
नोंगौ।
दे बिदिबा जोंना समाबो जाबाय।
औ दे होमबा दिनै दोनथ'नोसै दिनैनिखौ औ।